नोंथां ओ जोङो जेन'बा जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो माखासे गोबां नाजानांगौ जायो बेनि सायावनो जोङो दाउ अमा फिसिनायनि जोहैबो जोङो जोंनि जिउखौ खांनो हायो नङा होमबा नोंथां? दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ सुंद' बिबुंथि बा ससे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ औ हागोन नोंथां आं माबोरै माने बे दाउ अमा फिसिनानै माने बे माबाखौ जोंनि न'खरखौ माने बोरै सामलायलांनो हायो। बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायलांनोसै
औ नोंथां
जोंना गिबियावनो मोननै रोखोमनि माने दाउखौ फिसिनो हायो आरो ना माने मोनसेया जाहैबाय ल केल बा गामियावनो फिसिनाय मोनसे मोनसे माने माबा आरो बिनि उनाव मा जायो। दोरोङारि आदबजों फिसिनाय माने मोनसे गामियारि आदबजों फिसिनाय आरो मोनसेया दोरोङारि आदबजों फिसिनाय
बेयाव जोंहा मा जायो माने गामियाव गामियारि आदबजों फिसिनायाव माने जेबो गोनोखोआरि मुवा माने बाहायनाय जाया आरो ना बेयाव मा खामनाय जायो ओरैनो न'फोराव बा न'नि खामसालि बा न'नि बाय बायाहेरा बा उनफोराव गग्रा खालामनानै ओमफाय दाउ गन्द्रा खालामनानै दोननाय जायो आरोना ओरैनो न'आव फिसिनायाव जोंहा दसथा बा एगार'था बिदिनो गाहाम फिसियो नालाय।
बेयाव जोंहा बांद्राय खसथ'नि गोनांथि जाया गोनांथि गैया माने मानो होनोब्ला नआव फिसिनाय दाउआ बियो गामिया आदबनिया बिदिनो ओंखाम खालाय बिदिनो गुन्दै माइरं बिदिनो गोबां बिदिनो न'खराव जेनेबा मानसिफोर जानायफोरखौनो होयोबाबो दाउखौ माने फिसिनो हायो आरो ना बिसोरो बेफोर आदारखौनो जानानै थायो आरोना माने दाउ खमाव बेफोरजोंनो दाउ खमखौ माने फिसिनानै माने नोंथाङा न'आव माने बिदिनो दाउदैफोर जानो हायो बा सोरबा आलासिफोर माबाफोर फैबा बिसोरनो जाहोनो हायो न'खरफोरावबो जेनेबा जाबाय थानो हायो बायलायनाङा मायने बेफोर जाहैबाय गामियारि आदबजों फिसिनाय न'आव जानो थाखाय फिसिनाय आरो बेनि उनाव मा जायो जेनेबा नोंथाङा बे दाउजोंनो माने न'खरखौ एसे सामलायलांनो बा न'खराव एसे हेफाजाब रांनि खालामलांनो हेफाजाब मोननो थाखाय मा खालामनांगोन जोङो गोनोखोयारि आयदाजों दाउखौ फिसिनांगौ जायो। आरो ना
मानो होनोब्ला नों गोनखोआरि आदबजों फि सियोब्लासो माने थिग गिदिर फार्मखौ नोंथाङा सामलायनो हायो मानो होनब्ला बेयाव गोबां ग्रो माने गोबां बिबांनि दाउ फिसिगोन नालाय नोंथाङा ओरैनो हमनानै ला बाजौथा द'जौ ता बा ब्रैजौथा बेयाव माने नों गोनोखोआरि आदब गैयाब माने फिसिनाया एसे सहस नोङा आरोना मानो होनोबा बेयाव दाउखौ माबोरै बेयाव फार्स्ट गिबियावनो दाउखौ माने माबोरै जोथोन लायो दाउनाव माखासे बेराम जायो। बेफोर खौ बोरै बोरै सामलायनांगौ बिदिनि माखासे गियान थानांगौ जायो। आरो नोंथाङा बेखौ माबोरै बेफार फालांगि खालामनांगौ बेफोरनि गियान थानांगौ जायो। गिबियावनो जोंहा ओ दोरोङारि आदबजों माने ओ मा होनो दाउखौ फिसिनोब्ला माने मोनसे गेदेर ननि गोनांथि जायो जेनेबा बेयाव माने गोबां रोखोम गोबां रोखोमनि दाउफोरखौ दोननो हायो नोंथाङा बेयाव गेदेर माने दाउनि न' खालामनानै नोंथाङा मा खामनांगोन लांदां जायगा दोननांगोन बेनो सोरगिदिं मानो होनब्ला दाउखौ बिदि गासिखौबो ज'मायैनो मोनसे जायगायावनो दोन्थुमबा न' सिंफ्राव माने बे दाउआ माने देरनो थाखाय मोजाङै माने नांगौ रोखोमनि माबाखौ मोनो आरोना दाउआ बिदि दोनथुमनानै दोनबाथाय माने देरा ओंखायनो बेखायनो बेखौ सम सम मा खालामनांगौ जायो दाउखौ लांदां जायगायाव एसे हगारनानै होनांगौ जायो आरो ना एसे खुलायै आगारानै होनांगौ दावखौ
बेनि थाखाय मा खालामनांगोन नोङो दाउआाथ' बिदि लांदां हगारजाया नालाय। माखासे सिखारि जि सिखारि जुनारफोर थायो जेरै सैमा इदिनो बाजो माबा माबि बे बिदि थायो होनबा सिलाफोर बेफोरनिफ्राय नोंथाङा रैखाथि होनांगोन बे दाउफोरखौ बेनि थाखाय नोंथाङा मुस्रि बा नेट बेफोर माने बै न'नि सोरगिदिं बे लांदां जायगानि सोरगिदिं होथेजोबनांगोन आरो ना माने जाहाथे दाउआबो बायहेराव ओंखारलांनो हा हाया बिदिनो ओमफ्राय सैमाफोर माबाफोर बेफोरबो माने जाफैनो हाया मोनायानो जा सानानो जा बिदिनो दाउफोर जाफैनो हायोनि बे नेटखौ होनांगौ आरो ना। बिनि उनाव मा जायो नोंथां माने बेखौ दाउखौ माने नोंथाङा मा खालामनोबो हायो बे दाउखौ माने बिदैखौ बे जेनेबा हमनानै ला नोंनाव दावा ब्रैजौथा दङ ब्रैजौथायाव जेनेबा हमनानै ला जेनेबा ब्रैजौथाव नैजौ नैजौथा बिमायानो माने बिदै दैयोब्ला माने बे बिदैखौ माने बिमानो गहोआ आरो ना दोरोङारिजों जेब्ला नोंथाङा दाउखौ फिसियो आरो। ना नोङो मा खालामनो हायो बेखौ माने मोनसे मेचिन दङ बेयाव गोनोखोआरि दिहुननाय माने एनकुबटर होननाय मोनसे मेसिन थायो बे मेसिनखौ नोंथाङा बायनांगौ। बायनानै बे मेसिना मोब्लिबजों जायो माने बे मेसिना माबोरै बे मे मेसिननि खामानिया मा जाहैबाय बे बिमानिफ्राय जेनेबा दाउदैया गबाय दावदैखौ दैबायना बि बिमाया
औ नोथां
बे बे बिमानिफ्राय दावदैखौ लाबोनानै बे मिसिन नाव दोननांगौ आरो ना माने मेसिङा माने बिदुंसो माने गुदुं बा बिदुंजोंनो माने बे बिदैखौ गहोयो आरो ना माने बिमानि गोनांथि गैलाया।
औ नोथां
जेबो गोनांथि गैलिया माने बे मेसिनजोंनो लाइनजों माने नोंथाङा फिसिनो हायो आरो ना। बे फिसिनानै मा खालामनाय जायो आरो दाउनाव माखासे बेराम जायो नालाय गोजां बोथोरफ्राव
ओंखायनो बे माने बे दाावदै बा बिदै बै उनावनो बेनि ओंखारनायनि उनाव माने फिसा ओंखारनायनि उनाव मा खालामनो हायो। नोंथाङा मा भेक्सिन होनो हायो आरो ना दाउनाव माने जाहाथे दाउआ माने बेमार जाबाबो बेमार जाया। बेनि बे रोखोमै माने नोंथाङा बे दाउनि बेमारखौ माने हमथानो हायो आरोबा माने बेमारजों थैनायखौ नोंथाङा होबथानो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा बै मेसिनखौ बायनानै बे भेक्सिनखौ माने होथारनांगौ आरो ना जेब्ला नोंहा गोनोखोआरि आदबजों माने दाउ फिसिनाय खौ मावो माने बे नोंथ' मा खालामनांगोन। बे दाउखौ माने माबोरै खालामनो हायो जेनेबा बे दाउनि बिदैआनो जा बे बेदरानो जा बेखौ मा खालामनो हायो नोंथाङा फालांगियारि खालामनो हायो जेनै बे फालांगियारि खालामनायजों नोंथाङा माखासे रां आरजिनो हायो। बे न'खर दानायाव माने बे राङानो माने एसे एनैब्लाबो हेफाजाब होयो आरोना बेबायदियनो माने नोंथां नोंथाङा दाउ फिसिनानै नोंनि बे न'खर बेखौ माने गोरलैयैबो माने सामलायलांनाय हेफाजाब होयो आरो ना।
नोंथाङाबो बेनि सोमोनदै माबाफोर एसे फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां जोङो आथिखालाव जोङो जोंनि जिउनि थांना थानाय राहाया जोङो गोथौ फारसे साननानै नायोबा जोबोद गोब्राब जाबाय नाथाय गुबुन फारसेथिं साननानै नायोबा जोंहा जिउ खांनाय राहाया जोंहा जोबोद गोरलैबो जालांदों नङा होनबा नोंथां? बेफोरनिनो जोङो खायफाया ओ जिउनि थांना थानायनि थाखाय जोङो साख्रि बाख्रि नागिरनाय बा होसोनाय जोङो बेखौ नुनो थाङो। बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ बिथिं फारसे दावगानायखौ जोङो नुनो थाङो। जोङो बेजों बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जोंहा गोबां राहाफोर दं जेरै आखाइनि हाबाफोर आरो बेबायदिनो जोंहा दाउ अमा फिसि नाय बिनि जोहै जोङो जोंनि जिउखौ खांनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग ओ बेबायदिनो जोंनि जिउखौ खांनायनि ओ मोननै राहा जे जों दाउ अमानि सायाव जों सावरायदों नङा होमबा नोंथां दाउ अमा फिनाय बेयो मोनसे जोंनि जिउ राहा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा बर' हारिहा मोनसे दाउ अमा फिसिनाय मोनसे हुदा दंबोयो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय जोङो एसे बिबांनि जोङो दाउ अमा फिसिनाय जायोमोन। जेरैहाय जोङो जौ संनानै जोङो माफा मानै अमा फिसिनाय जायोमोन बेनि गेजेरजों जोङो जौ संनाय अफ्रि आरो थास' हानानै जोङो अमाफोरनो आदारखौ बुथुमनाय जायोमोन। नाथाय जोङो आथिखालाव गोबां बिनि अनगायै आलादा रोखोमै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो ओ माखासे समाव जोङो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव जोङो अमा फार्म फिसिनाय ना बेनि गेजेरजों जोङो गावजों लोगोसे गुबुनखौबो जोङो फोथांना लाखिनो हायो। जेरैहाय जोङो माखासे ओ मा होननानै बुङो? गावजों लोगोसे जे गावनि अमा फार्माव माखासे मानसिफोर नायग्रा ना बेफोरबायदि दोननानै जोङो नुसुंसे नि बा गामिनि मानसिफोरखौ थांना थानायनि जिउ राहा होनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे अमा फार्म खालामनाय होननानै बुङोबा बे मोनसे गिदिर हाबा होननानै बुंजायो। जे मोनसे गिदिर खामानि बियो जोंहा बेखौ आथिखालाव एसे आलादा रोखोमै खालामनाय जायो जोङो गोदोनि बायदि जोङो आदार थोस्लाबलायै जोङो बा आदार थोयैनि जोङो बे- फोरबायदि ओ अमाफोरा देरख'लायि ना बेफोरबायदि नंला आरोखि जोंना आथिखालाव आरो गोदोनि बायदि आदारखौबो जोङो हाग्रा बंग्रा हाबनानै थास' बायदिसिना बेफोरबायदि नागिरनो गोनां नंला आरो। जोङो आथिखालाव बा दानि जोंनि अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा जोङो गिबियाव बेबायदिनो जोङो फार्म खालामनायखौ जोङो बुंनो हायो। जेरैहाय जोङो मोनसे फार्म खालामबा बेयाव मोनसे मोजां न'नि गोनांथि जायो जेन'बा बेयो प्लास- ष्टारनि न' जायो जोङो मिन ओ मिथिनो हायो। जे अमा खानाय बा अमा थानाय जायगायाव जोङो गाग्लि गुग्लि खि हासुदै जोंहा गोबां लेथ्रा जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो गोबां लेथ्रा जानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोंहा फाखानि न' नांगोन जेरैहाय बेयाव ओ दै सुस्राबानो बियो खि हासुदैफोरा मोजाङै सुस्रालाङो नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो ओ मोनसे न' बा न'खरनिफ्राय जोङो नै नैजि मिटारसोहालागै जोङो जानथायाव दोननो नांगौ मानो होननानै बुङोबा बेहा जोबोद मोनामनाय जायो बेबायदिनो जोङो एसे न'निफ्राय जानगाराव जोङो ला बानायोबा मोजां बेबायदिनो जोङो बिनि ओ मोनसे ग्रेन सिस्टेम थायोबा जोंहा मोजां मानो होननानै बुङोबा बेफोरनि खि हासुदैयानो मोनामनानै जोंहा गोबां थामफै थामलाफोर जागोन आरो जोंहा अमा फोरखौ सुगोन आरो बेबायदिनो जोंहा बेराम आजारा अमानावनो जाफिन- गोन नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा गोबां नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो माखासे दाउ अमा फिसिनायाव जोंहा बेराम जानानै थैनाय ना बेनि थाखायबो जोङो आथिखालाव गोबां रोखोमनि भेक्सिन बा आगु बेराम होबथानाय जोङो बेखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो आथिखालनि अमा फिसिनायखौ बेबायदि ओ मोजां सुबिदा जों फिसिनो हायो आरो आदारनि बेलायावबो जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे जोङो अमानि आदारखौ जोङो गो- दोनिबायदि ओ अफ्रि आरो थास' हानानै होनांलिया बेनो जाहैबाय जोंहा माखासे बाजाराव मोननाय बा दाना बेफोरो खौ होनानै जोङो फेदेरनो हायो दाना एबा गुन्दै जोङो आथिखालावथ' गुन्दैफोरा- बो एभेलेबेल जाबाय नङा होमबा नोंथां आरो दाहानाखौथ' जोङो नांगौसेबांनि मोनखायो बेबायदिनो माखासे बेक्सिन आरो दाना होनायजों जोंहा अमाफोराबो थाबैनो देरो आरो बे थाबैनो देरनायजोंनो जोंहा ओ अमा फिसिनाय जोंहा बेनि खाबुआ जोंहा साबसिन जालांदों आरो जोंनि अमा फिसिनानै जोंनि जे जों जौखांनो हायै बे गोरलै जालांदों आरो बेबायदिनो जोंनि ओ माखासे जोङो दाउ अमा ओ अमा फिसिनायनि अनगायैबो दाउ फिसिनायखौबो जोङो मुख'नो हायो जेरैहाय दाउ फिसिनायावबो एखे रोखोमै जोङो गोदोनि बायदि न'खराव माफा मानै दाउ फिसिनायनि अनगायै जोङो माखासे गुवार जायगाफ्राव बा ओरैनो थानाय जायागाफोराव बा बारि बागान- गान सिङाव जोङो नेट सोंनानै दाउ फिसिनाय जोङो बेखौ लानो हायो बेनि गेजेरजोंबो जोङो जिउ खांनो हायो बेयाव माखासे गोबां रो- खोमनि दाउफोरखौ जोङो फिनो हायो जेरै न'नि लकेल दाउ ब्रयलार आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादोरनि दाउफोर नङा होमबा नोंथां जोङो बेफोरखौ फिनो हायो आरो जोङो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जिउ खांनाय राहाखौ मोननो हायो आरो बेयावबो दाना बा जोङो गोदोनि बायदि जोङो माइरं ओंखाम होनानै जोङो फिनो गोनां जालिया जोङो बेबायदिनो माखासे दाहोनाफोरनि गेजेरजों दाउफोरखौ जोङो थाब देरनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बिसोरनो जोङो सम दै होनो गोनां जायो आरो जोङो बिदुंखौ दिदोमै लाखिनो थाखाय जोंहा माखासे लाइतफोरनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बेनो आंनि नोंथांनिसिम माखासे दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै फोरमायनाय नोंथां नोंथांनि फ्राय जे जे आंबो दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय दा नोंथांनिसिमबो साबायखर बावबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिबो साबायखर बावहरनाय जाबाय